औ हेलौ नोंथां औ नोंथां खबरफोरा मादि
खबराथ' दा बिदिनोसै गेजेराव
औ दा नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ दा‌ फ्रियानो
औ माने आं मोनसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों ओ माने जोंना दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय बेरायनाय ओरै जोंथ' मोनथिखायो माने जोंथ' बयबो मानसिफोरा बेलेग बेलेग जायगाफोराव बा बेलेग बेलेग हादरफोराव बेरायनो थाङो बिदिनो दा जों बयबो बेरायहैखायो नालाय
औ नोंगौ
जों बेरायनांगौ आरो बिदिनो बेलेक बेलेग जायगाफोराव
ओम
गोदान गोदान हादराव थांनांगौ गोदान गोदान माने मानसिफोरजों लोगो हमनांगौ बिदिनो बेलेक बेलेग मोजां मोजां जायगायाव माने बेरायहैनांगौ आरो बिदिनो ओ दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो सानदोंमोन नामा
अ नोंथाङा जे होनदों बेलेग बेलेग हादराव थांनांगौ गोजान गोजान थांनानै लोगो बानायनो हागोन अ नंगौ बे बेरायनाय माने जिदि नङा जि नों गोजानाव गोजानाव थांनांगौ बेरायनांगौ खाथियाव थांनो खाथियाव थांनायाबो बेरायनाय जायो खाथियाव थांनो लोगोफोरजों बेराय लोगोफोरजों थाबा नों जेनेबा सिनायै मानसिजोंबो नों लोगो बानायनो हागोन नों बेरायबाथाय नों खाथि लामायाव जे सिनायनानै मोजां सिनायनांगोन नों बिजों एसे फंनैसो बाथ्रा रायब्लानो मिथिगोन एसे फंनैसो बाथ्रा मोजां रायलायलांबासो जों लोगो जानो हागोन हागोन लोगो जानानै नों बिदिनो मारै बेराय जों जोंनि देहायाबो मोजां थायो जोंनि फिजिकेल हेल्थआबो मोजां थायो जोंनि फरायनाय फरायनाय जा जोंनि साननाय जा बेरायबाथाय मोजां होयोना आरो नों आं हप्तायाव खेब नों आंबाथ' सानफ्रामबो बेरायनांगौ सानफ्रामबो नङा नों हप्तायाव खेबथाम बा खेब्रै बेरायखानांगौ नोंथाङा खोनादोंना
हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां हेलौ